औ खोनादोंना।
औ खोनादों।
ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा।
आङो दङ' ओरैनो जिरायनानै।
अ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोना
औ औ सहाय जायो।
ओजिब जुनार फिसिनाय बेनि सायाव सावरायदों आरो जोङो
औ औ
जिब जुनार फिसिनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाथ' आङो बेखौनो आं बुंग्रोसै आरो
औ औ दे
जिब जुनारखौथ' जोंहा बयबो न'खरावनो जोंना जिब जुनार थाखायो होननानै बुंनो हायो। आरो जेरै जोंहाथ' बर' न'खरफ्राव गासिनिबो न'खराव अमा बिदि दाउ बेफोरखौ नुनो मोनखायो आरो बेजों लोगोसे जोंहाथ' बर' राव अमा जाग्राखा नालाय अमाखौ माने फिसिखायो आरो मासेबाबो थाखायो बयनिबो न'आव ओमफ्राय औ बिदि लकेल दाउफोरखौबो जोंहा फिसियो बेयो बेखौ बे मोननै अमा आरो दाउ खौ फिसिनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो आरो
औ औ
जोङो माने गोदोनि समावबो बिदि दाउफोरखौ आलासि फैयोब्ला माने बुथारनानै जाहोब्रबनो थाखाय बे दाउफोरखौ फियोमोन होननानै मिथिदों आरो बाट जोंना बेखौ माने गोदो बिजनेसनि बा फालांगिनि थाखाय फिनाय जायामोन आरो खालि न'आव जानो बा आलासिफोर फैबा बेदर लाइब्रबनो सोलाबाबा बेखौनो बुथारनानै जाहोनो बिदि होननानै हा माने फिनाय जायोमोन आरो
औ औ
बेजों लोगोसे जोंहा न'फ्राव फिसिनाय जुनारफोर होननानै बुङोब्ला बिदिनो मोनबावो सैमाफोरखौबो जोंहा फिसियो आथिखालावथ' सैमा बिदि गामियाव मोननाय दिसि सैमा बिदिखौबो फिसियो आरो गोबां सुबुंफ्रानो माने बायनानैबो फियो आरो ना आथिखालाव ओ बायनानै बे बेखौनो गावनि फिसा बायदि ओरैबायदि अनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बिदि बायनानै बायदिसिना आरो मासाव म मास बिदि बिजि थुनो लाङो जिहेथु माने न'खरनि बिगोमाफोरखौबा मानसिफोरखौ अरोब्ला बिनि बिजानुवा जेन दा हाबथों बेफोरनि थाखाय बिजि बिदि गोबां अनो आरो सासे मानसिजों समान माने बिखौ अन लोंहोनाय फिसिनाय बेनो एक्सत्रा बि गोबां होनायफोर जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दं बावो मा होनगोन बेखौ अमा दाउफोरनि अनगायै मावजिफोराबो जोहा थायो न'आव मावजिफोरखौबो फिसियो मावजिफोरखौ माने जोङो बांसिन सिगांङोहाय न'फ्राव जुदि बिराद इन्जरफोर था जायोब्ला जोंनाथ' हानि न'फोरसोमोनना गोदो बिदियावहाय खुरजोबो नालाय ओमफ्राय खुरनायनि थाखाय माने माने मोजां बिदि खुरनायखौ रागा जोंनानैबा एन्जरखौ हमनानै जाथों बेफोरबायदि होननानै फिसिनाय जायोमोन आरो आरो सैमाखौबो जोंहा बिदि सिखावफोर फैबा सोंथों बा हराव न' ने नेनाय बिदि बिसोरथ' हराव उन्दुआ बारा सिखावफोर फैबा माबा बिदि सोंलाबायो नालाय ओंखायनो माने फिसियोमोन आरो नावखरनि सो नि थाखाय आरो आरो बेनि अन अनगायैबो ओमफ्राय जोंहा फिसिबावो गोबां माने गोदोनि समाव बे खिनिखौनो फियोमोन। ओमफ्राय बोरमाखौबो फिसिखायोमोन आरो गोदो। बोरमाखौबो सिगांनिफ्रायनो फिसिबोदों नाथाय आथिखालाव माने बिदिनो दाउ अमा बोरमा सैमा मावजिफोरनि अनगायैबो गोबां माखासे जिब जुनारफोर फिसिनायखौ नुनो मोनो। जोंहा मोसौआथ' जोंहा गाहायखा न'खरनि माइनाव होननानै जायखौ बुङो। जोङो हालेवनो थाखाय गोदोनिफ्राय मोसौखौ बाहायबोदों जि मोसौखौ जोङो न'खरनि माइनाव होनानै बेखौ सिबियोबो। आरो जोंहा हालेवनो थाखाय बेखौ नांखागौ ।आरो दा बेनि अनगायै बो जोंहा आथिखालाव एन्जर दाउस्रि बाथ' बायदिसिना बिदि फिसिनायखौबो नुनो मोनो। सेसाफोरखौबोा गोबां फिसियो। दा जोंनि न'आवबो दं आरो बिदिनो सेसा जोंनियावथ' सातथा आदथा बिदि दं खोमा जोंनि न'आव सेसाया। आरो गोबां दङ माने मोजां नाङो आरो बिसोरखौबो फिनानै माने बिसोरो फ्रेन्डलि जायो मानसिफोरजों। जुदि जोङो मोजाङै जोथोन लायो बा बेखौ बिसोरजों रायलायबाय थाबा माबाय थाबा। दा बिसोरो माथोफोरखौ बुजिलांजोबो माने जोंनि रायलायनाय मानायफोरखौ। फ्राय जोंनि न'आव आरो बिदिनो दङ मा होनो बेखौ दाउस्रिबो दङ जोंना न'आव। दाउस्रिखौ जोंहा न'आव फिसिदों -दावस्रियाथ' मानोबो रायलायोना? -औ औ रायलायो। आरो बियो जोंना
अ
ओ फोरोंबाय थाबाय नालाय उन्दैनिफ्राय बेखौ फेदेरनायाव। जोंहा गोदो उन्दैयाव बिराद खस्थ' जादोंमोन । बे जिहेथु बियो जों बेखौ हगारबाथाय थांनो थांफिनजानो गिना ओंखायनो हगारनायबो जायामोन। ओमफ्राय जोङो दुब्लि फोथार बिदि माइथिलि बायदिसिनाफोराव थांनानै फंबायजों आंजों गुमा हमनानै लायोमोन आरो ओमफ्राय गुमा हमना लाबोनानै जाहोयोमोन । माने बेखौ उन्दै समाव बांद्रायो ओंखाम जाहोबाय थाबाथाय माथो रोङा बिदि होननानै बुंङो मानसिफ्रा। ओंखायनो जोङो फार्स्टआव ओंखामखौ जाहोआखैमोन आरो एसे देरनानैसो जाहोदों।
ओ ओ
खौ बांसिन होनाय जायोमोन गुसेंग्रा गुमा बिदिफोरखौ हमना लायोमोन। आरो ओमफाय औ बिदिनो सानफ्रामबो मानसिजों थाफाबाय थायो। ओमफ्राय रायलाय रायलाय रायलायनो दायो माथोफोर रोंलांबाय आरो बिदिनो राय्लायनो रोङो आब आब' आदा आइ बाबा बिदि होनो रोङो । आरो ओमफ्रायो जानोखौबो बिनो रोंङो बियो हर होननानै माने बिनानै जायो । आरो जानायफोरखौबो बिदिनो जोङो माने मालाबा समाव जुदि न'खरफ्राव रावबो माने मानसि गैया अब्ला माने जिब जुनारफोर थाबाथाय बिसोरनो रायलायनानै बिसोरजोंखौ माने राय्लायलाबायनानै माथो होननानै बिसोरखौ आपदाल खालामनानै माने सोरबा सासे लोगोआव दंफायो बायदि मोनलायलायो आरो माने मोजां नाङो आरो बिदि। बेफोरजोंहाय जमा बिदि रायजलाय होनलाय थानो, ओमफ्राय हारसिं थाबाथ' बोरैबा आसुसु मोनो नालाय। बेनिखायनो, मोजांबो नाङो दा जोंहाथ' बर'फ्रा जिब जुनार बिदिखौ फिसियाफिसिखायोआनो नोंथांमोनहानि न'खरावबो मा मा बिदि जिब जुनारफोर दं? बा मा मा फिसियो एसे खिन्थानो हागोन नामा?
औ-औ हागोन।
औ
ओ जोंनावबो बिदिनो ओ अमा-अमा फिसियो आरोना अमायाथ जोंनि बरफोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो फि फिबोखानाय ओ जुनार थिग ओमफ्राय जोंहा अमा दंङ ओमफ्राय दाउ दंङ ओमफ्राय बोरमा, मोसौ, सैमा, मावजिगा दंङजोबो आरो माने बर न फ्राय थाजोबोआनो आरोना बेखिनि जुनारा माने ओ फ्राय जोंनिया दानिया जों अमानि बाथ्रा बुंङोब्लाथाय जों गोदो गोदाय अमाखौ जेरै ओ नआव जानो फोर बा आलासि उलासि फैबाथाय जों जानो होनानैसो ओ दाउफोरखौबोथ बिनि
बेनि थाखायसो जों फिसियोमोन ना औ
खिन्थु दानिया जों माने उम बे दाउ अमाफोरखौ माने ओ बिजनेस लाइनाव अ ना‌ बा बिजनेसयाव ओ नि थाखायसो माने फैसा रां खामायनो थाखायसो बांसिन माबानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बा बयबो दानिया मिथिबाय जे बे बेखौ बुरजा फिसिनानै जेनेबा जों बिनिफ्राय रां खामायनो हायो ओ माने आइदिया मोनबाय आरोना मानसिफोरा जों जाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोदों बिनिफ्राय जोंङो माने मायेबा मोनसे थांना थानायनि रा हा राहा लामा दिहुननानै लानो हायो। माने जोंनि बरफ्राबो मिथिनाय जाबाय आरो दानिया बेनिखायनो माने गोबां ओ‌ बर आइजोफोरखौ जोंङो माब्रै माब बा गाहाम माने ओ-ओ बिनिख्रुइबो बारासिन जोंङो अमा फिनानै जेनबा फाननानै रां खामनायखौ हमगासिनो आ बेनि अनायैबो जोंङो दावफोरखौ जेनेबा ओ दाव दाफोरखौबोथ इदिनो आलासिफोर जाहोनो बा नआव मालाबा जानो बिदिसो जोंङो फिसियोमोन ना खिन्थु दानिया माने बिराद बुरजा-बुरजा नुसै आरोना जाहानावबो बिराद बुरजा दंङ दा माने बुरजा जाबाय आरो औ ओ बिनिफ्राय दाउनिफ्रायथ आरो जों दाउदैबो मोनजाबावो बायलाय लायनांङा गेलेबावबोयो बेबो बिनिफ्राय बिदिनो बे दाउफोरखौबो फाननानै माने ओ रां खामायनो हायो आरोना सिजोनफोराव जोंङो बिराद दाम मोनो आरो मासेयावनो बाजौ दजौ गाहाम मोनो बिदि ओमफ्राय बेफोरजोंबो जोंङो रां खामायनो हायो ओमफ्राय उं होनबा बोरमाफोरखौथ फिसियो आरो मोसौ उम बोरमायाबोथ बिराद जेनेबा सिजोनाव बिराद दाम जायो एसे आरो बोरमा मोसौफोराथ जेनेबा जोंङो बिसोर जेबो आदारबो होनो गोनांथि गैया जों दसे हाग्राफोराव जेनेबा एसे गांसोफोराव हैबानो माने दसे दसे नायबानो जोंङो ओ माने फिनो हायो फैसा गारलायनांया जेनेबा जोंङो रां गारलायलायनानै फिनायनि गोनांथि गैया बेनिखायनो माने ओ बिफोर बोरमा बा मोसौफोरखौ फिसिनो हायोबा बिराद लाब जायो आरो जों बेदिनो आरो ब र' नख'रफ्रावथ फ्राय थाखायोआनो इ‌ ओ मोसौ गैयाबाथ माने गोदो गोदाय फोथायोमोन ना जायनि नखराव मोसौ गैया बिनि नखराव लोखि गैया होननानै बुंङोमोन ना औ बेबायदिनो आरो ओ ओंखायनो माने सब बां सिन नख'रावनो थानाय नुयोमोन आरोना दाबो-दाबो दंफ्रामो खिन्थु जोंनि गामिफोरावबो गा सिबो दंजोबो ओ टावन एरियाफोरावबो एसे जायफोर गामिया एसे टाउन जाहांबाय बिदि गामियाव माने नुनो मोनला आरो मोसौफोर खौ बोरमाफोरखौ खिन्थु जोंनि गामिथिं दङ आरो दासिमबो अ बेफोर जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोनाय जिब-जुनार ओ बा बा अमाफोरा बा मोसौ बोरमा बेफोर माने जोंखौ ओ दा बायदि याव थां-थांनानै थानायनि राहा दिहुनन्नायाव माने गोबां मदद खालामदो आरो औ औ जों जायखौ गोदो गोदायनिफ्राय सिबायदों आ फिसिबोदों बे-बे-बेनिफ्रायनो जों दा माने मोनसे राहा लामा दिहुननानै लानो
औ औ
ओमफ्राय जिब-जुनार होननानै बुंबा नोंथाङा' बुंनाय बायदिनो दानियाथ' गोबां गुबुन गुबुन माने अ सेसाफोर बा एन्जरफोरखौ नुनो मोनो फिसिनायखौ औ बेखौ बेफोरखौथ' माने गोबां दाम होनानै बायो आरोना मानसिफोरा बेफोरखौ फिसिनो बाथाय अ मोजां माने फिसिनो हायोबाथ' जेनेबा आंनि मथेबा आरोना बिदि खायसे जिब-जुनारखौ बांद्राय जेनेबा नों दाउ माबाखौनो होन हाग्रानि दाउखौनो नोङो अजोबनानै दोनोब्लाथाय माने एसे असुबिदा मोनो आरो ना आं माने बेखौ बांद्राय मोजां मोना आरोना हाग्रानि दाउखौ नों जेनेबा बेयाव बाथ'फोरखौनो अ जेने बा नों हमनानै बे माबायाव दोनो जि मा होनगोन बेखौ पिन्जिराखौ फानजारियाव दोनो जि बैयाव दोन नायखौ जि आं असुबिदा मोनो आरोना बिसोरथ' माने उदाङै बिरबायबायग्रा जिब जेनेबा
जेनेबा जों ना औ दाउ
बिदिखौ माने एसे उसुबिदा जायो आरो जेनेबा बिसोरोथ' उदाङै देरनो लुुबैयोना द आं दे एसे बोरै मोनो आरो ओमफ्राय आरो बे माबाफोराबो सेसाफोराबोथ' हाग्राफोरावसो थाग्रा बेसोरथ' बे बिदि फानजारियाव थाग्रा बुस्थु नङा
ओंखायनो माने इफोरखौ एसे अ मोजां नाङा आरो आङो इदि फानजारियाव जोबनानै दोननाय खौ औ ओमफ्राय इदिनो आरो दंबावो जिब-जुनार अ मा दंबामोनथाय अ जिब-जुनारथ' नङा जेनेबा मा होनगोन इखौ ना फिसि नायखौ जोङो जिब-जुनारथ' गोगलैनाय नङा बि थेवबाबो माने नाखौबोथ' जों फिसियो जेनेबा
अ
औ औ
खोनादो ना?
औ
औ औ जेनेबा बेयाव बेखौथ' जिब जुनाव गोलैगोन गोलैया मिथिलां किन तु नाफोरखौबो फिसियो आरो जों जेनेबा अ फिसारिं बानायना बा हाखरफोराव अ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बुर जा आगोलथ' जेनेबा बिदि फिसियामोन किन्तु अ माने आगोल अ दैमाफो निफ्राय बा दै जानायफोरनिफ्राय हारसिंनो हाबनानै थाफैयोमोन हाखरफोराव बा दंग' बिलोफोराव किन्तु दानिया माने अ ना बायनानै फिसिनायखौ नो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा न'आव जानोबो बा